हेलौ नोंथां
औ खोनादों
मा खामदों नोंथां
आं दायो ओरैनो दङ
ए दायो नोंथाङा फ्रि ना?
औ
अ आङो नोंथांजों ओ मोनसे टपिकनि सायाव रायलायनो होननानैसो नोंथांनाव कल खामनाय जादोंमोन आरो
ओं
ओ दा जेनेबा आं बे टपिकनि बागै एसे फोरमायलांनिसै आरो जेनेबा जोंहा जेनेबा बिफां लाइफां जेनेबा बिदिनो हा दै बार जेनेबा जोंनि थाखाय मानि थाखाय गोनांथि आरो बेफोरखौ जों माबोरै संरैखा खालामनो हायो बेफोरनि बागै आं एसे फोरमायलांनोसै आरो
उम
जेनेबा जोंहा दा हा होननानै बुङोब्ला जोङो जेनेबा जोंहा हा गैयाब्लानो जोंहा थांनानै थानो हाया जेनेबा गोदोनिफ्रायनो जोंहा हायावनो जोङो हानिफ्रायनो जोङो उजिनाय होनना बुंनो हायो आरो हायावनो जोंहा गोमालांफिनो आरो
ओं
दा जोङो बुङो आरो जेनेबा जोंहा हाजों दाजानाय जों हा जोंनो गोमोर लांफिननो बिदि बुङो आरो
उम
बाइक बे जोंहा हाया गोबां रोखोमनि थायो जेरै बाला हा हामाहा बिदिनो मोननै मोननै रोखोमनि ओमफ्राय आरो मोनसे माबा थायो आरो ओ बालासिया बेफोरबायदि हा थायो आरो दा जोंहा बाला हाखौ जोंहा बायदि रोखोम माबाफोराव बाहायनाय जायो खामानिफोरावहाय जेरै जोंहा न' लुनाय न' लुनायाव जोंहा बाला लानानै अन्थाइ ओमफ्राय सिमेन्ट होनानै जोंहा न' बायदिफोरखौ बानायनाय जायो आरो बेफोरनि अनगायै जोंहा गोबां गिदिर गिदिर बान्दो दालां खन्था लामा बेफोरबायदिखौ जोंहा बालानि हेफाजाबजों बानायनाय जायो आरो
ओम
आरो बिदिनो जोंहा बालाखौ बिदिनो दै सरनाय बिदिनो जोंहा फिल्टारफ्राव होनानै लानाय जायो जेरै जोंहा दै दैनि आइरनखौ जोंहा दैनि आरयनखौ एक्सट्रा खालामनानै गोग्गो दैखौ लोंनो थाखाय बि बालाखौ होनाय जायो आरो
ओम
नाथाय दा जोंहा हाखौहाय जोङो संरिखाथि खालामनांगौआ जोंनि बिफान मानो होनोब्ला जोंहा दा हाया गेबेरेंनो लांनायखौ जोङो नुनो मोनगासिनो जेरै जेनेबा हा गेबेनो होननानै बुङोब्ला जोंहा आजिखालि आबाद मावनायफोरावहाय गोबां रासायनारि मुलिफोर बाहायनाय जायो जेरै हाग्रा थैनाय मुलि आरो माखासे सेरा सेवनायनि हासार बिदिनो जोंहा बिफां लाइफांफोरखौ दानफायनाय जाबाय बिफां गैयै बेबायदि माखासे मिथिंगायारि सम्पदफोरखौ जोङो खोमालांनायनि जाउनाव माखासे जोंहा हानि गेब्रेंनाया बांबोनो हमबाय आरो आरो बिदिनो जोंहा हाखौ संरैखाथि माबोरैहाय खालामनो हायो होननानै बुङोब्ला जोंहा ओ बेफोरबायदिनो जोंहा बिफां लाइफां गायनांगोन आरो रासायनारि मुलिफोरखौ जोङो बाहायनायफोरखौ खम खालामनांगोन बेफोरबायदि आरो बे हायावनो गोबां आबाद खेथिफोर मावनानै जोङो थांनानै थाबोनो हायो। बेफोरावनो जों हायावनो थानानै जों जिउ खुंनानैखौ जोङो नुनो मोनो मोनबोगासिनो। बिनो जोंहा हा गैयाब्ला जोंहा बबेहाय थानोमोन जेनेबा जोङो दैयाव ब थानो हाया मानसि हिसाबै जों जना गासैबो जोंहा गैयाब्लानो जोंहा थांनानै थानो आरो। दा बेजों लोगोसे जोंहा दैबो नांगौ जेनेबा दै गैयाब्लाबो जोंहा मानसि दुमसि जिब जुनार बायदिफोरा जोंहा थांनानै थानो हाया। जेरै जोंहा लोंनो थाखाय जोंहा माखासे दैनिबो गोनांथि जायो। जेरै गोगो दैखौ जों गोग्गो दैफोरखौहाय जोंहा लोंनाय जायो आरो।
औ।
गिलेय जोङो दैखौहाय बिदिनो माखासे आबादफोर मावनायफोरावबो जोंहा बाहायनायखौ जों नुनो मोनो। जेरै जोङो रानसल हाफोरावहाय जोंहा - बेफोरावहाय दै होनानै जोङो आबाद फोरफोरखौ जोंहा मोजाङै हो ग्र' खालामनाय जायो जेनेबा मोजाङै आरो बेफोरबायदिनो जोंहा बार नङाब्लाबो जोङो थांनानै थानो हाया। बाराबो जोंनि थाखाय मोनसे गोनांथि। जेरै जोंहा आजिखालि बारफोरखौहाय गोबां गेब्रेंनायखौबो जों नुनो मोनो। जेरै जेनेबा जों गेब्रेंनाया बोरै जायो होननानै बुङोब्ला गारि मटरनि सालायनाय बिबांफोरा बांबाय आरो उखुन्दै गनाय माखासे उखुन्दै फोराहाय बिनि बारखौहाय गेब्रेंहोयो। जोंहा दा बेफोरखौ माबोरै सम रैखाथि खालामनो हायो होननानै बुङोब्ला जोंहा बेफोरनि थाखाय माखासे बिफां लाइफांफोरखौ गोबां गायनांगोन। जेब्ला जोङो बिफांखौ फांसे दानफायोब्ला जोंहा बिनि फांसे दां बेनिनो जायगायाव दसथा बिसथासो जोंहा दंफां गायनायनि उनावसो जोङो बे दंफांखौ दानफायनो नांगौ आरो
ओं
दा बेफोरबायदि खालामबासो जोंहा गोग्गो अक्सिजेनखौ मोननो हागोन। आरो बै गारि मथरनिफ्राय गनाय कार्बन डाइ अक्साइडफोरखौहाय बिसोरो गाज्रि गेसफोरखौहाय बिफां लाइफांफोरा सोबनानै लागोन आरो ओमफाय जोंनो गोग्गो अक्सिजेनफोरखौ जों हगारनानै होगोन। जोंहा हां लानायाव जिखुनु जोंहा प्रब्लेम जाया। बेफोरबायदि जोङो मोननो हायो आरो दा नोंथाङा ओ बेफोरबायदिनि बागै एसे ओ मिथिंगायारि सम्फोरखौ माबोरैहाय संरखाथि खालामनांगौ जेनेबा दैफोरा दैफोर हा बारनि बेफोरनि बागै एसे फोमायनानै होदो नोंथाङा।
ओं
औ।
दा नोंथाङानो गोबां माने गुवारै गासिबो माने बुंजोबलांखाबाय।
आरो आं दा माने हानि बागै बुंनोसै मोन माने जोंहा हा नङाब्ला जोङो माने गानो थाखाय जायगा गैया जायो आरो जोङो हाजोंनो दाजानाय जों बयबो मिथियो जोङो माने बे हाखौ
माने दानि दिनावथ' बहुद माने गुबुंले खालामो जेरैहाय प्लास्टिक आरि गारनानै बेफोरजों माने गोबां हाफ्राबो गाज्रि जालांनो
औ
गोबां रोखोमनि दं जेरैहाय बालासिया हामामाथा आरो बाला बालाफोरजोंहाय जोङो सिमेन्टजों लगायनानै माने न'खौहाय लुनाय जायो आरो आरो दै होनोब्ला जोङो दैफोरावबो आथिखालाव गोबां माने गाज्रि गाज्रि बेसाद मुवा गारनाय जों नुनो मोनो दैमा दैसाफ्राव आरो जों दै नङाबानो थांनानै थानो हाया बे दैयावहाय जों दैखौ माने दैखौ जों लोङोब्लाबो फिल्टार खालामना लोंनांगौ बे दैयाव माने गोबां जों नुनो मोनै एम्फौ एनला जिउसा माने गोबां फिसा फिसा बुस्थु थायो जों बेखौ नुना मोना आरो जोङो दैखौहाय लोङोब्लाबो फुदुंना लोंनांगौ आरो बेखौहाय मोजां फिल्टार सरना लोंनांगौ आरो अब्लासो जोंनि देहायाव बेमार आजार जानो हाया आरो दा जोङो बे जिमान दैखौ साफा खालामोब्लासो जोंनि देहायाबो जोथोनै थागोन जेब्ला जोङो दैखौ साफा खालामनोब्लाबो जोङो गोबां माने आबहावाखौ मोजां लाखिनांगोन जेरैहाय जोङो दै दैमा दैसाफ्राव जेरैहाय जोङो गाज्रि गाज्रि बेसाद गारो जेरै प्लास्टिक आरि गोबां माने गावनि जानायफोरखौहाय सोरबाबा जाने माने जानाय आद्रा थानायफोरखौहाय सोरबाबा गारहरो सोरबाबा माने पार्टि जानाय जाहैनायफोराव गोबां माने दैसा बिदिनो बिमा दैसाफ्राव हायो गोबां माने प्लास्टिक आरि बेफोरखौ जोङो गारनाय नुनो मोनो आरो आथिखालाव माने बेफोरो दा सोलिगासिनो आरो बेफोरखौ गारनानैनो माने दैमा दैसाफ्रा गोबां गाज्रि जानायनि गेजेरजों माने जोंनि आबहावायाबो बहुद गाज्रि जाबोबाय आरो जोंना दा आब हावा मोजां लाखिनो थाखायबो थाखायब्लाबो जोङो माने जोङो गोबां बिफां लाइफां गायनांगोन आरो बे आबहावाया गुबुंले जायो अब्ला जोङो बियो बियो माने दानि दिनावथ' गोबां खार खार न' लुनाय जाबाय आरो बे बिनि उखुन्दै आरो बिनि माने खायफा खायफाफा बिदि सेवनाय दाखोरफोर गारनायजोंनो माने आबहावाया गोबां गुबुंले जाबोनो हमबाय आरो आथिखालाव
आरो बिफां लाइफाङाबो बिफां लाइफाङा जोंनो थांना थानो थाखाय गोबां मुलाम्फा होयो आरो जोङो बे बिफां लाइफाङा जोंनो अक्सिजेन होआब्ला जों माने थांना थानो हाया आरो जेब्ला बिफां लाइफाङा गोबां माने जोङो बिफां लाइफांखौ गोबां गायो आरो गोबां गेजेरजोंसो जोङो बयबो माने बारहावायाबो मोजां जायो आरो बयबो जिब जुनार आरो जिउ गोनां बुस्थुआ माने थांना थानायाव जोबोद मुलाम्फा बिनि थाखायनो जायो आरो दंफां लाइफांनि थाखायनो। दा जोङो दंफां लाइफाङाबो माने गोबां रोखोमनि थायो जेरैहाय जोङो बे दंफां लाइ फाङाबो माने खायफाबा माने गाहायै गाहाय थुबजा रोखोमनि थायो आरो खायफाफा गोजौ रोखोमनि थायो आरो जोङो
औ दा नोंथाङा दा नोंथाङा बेसेबां समखौ आंनो होनायनि थाखाय नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय।
औ
औ दा जोंना समाबो जाबाय नालाय एसेयावनो दोन्थ'नोसै होनबा नोंथां।
औ औ दे।